नोंथां नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं?
आं ओरैनो दं नोंथां फुंबिलिनि नोंथांनिसिम आंनि गाहाम हामलायथिखौ बावह'रनाय जाबाय
ओम
नोंथांनो ओ नोंथाङा बर'नि माखासे ओ रायजो जानाय बेनि सोमोन्दै फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथा आं जिउ खुंनायनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों बिदिबा आं फोरमायलांसै नोंथां ओ बर'फ्रा गावनि होननानै बुंनो हानाय जिउ खुंनायनि आदब दङ' ओ गोदोनि गोदो-गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा आसामनि हाजो-हाला आरो हायेनारि ओनसोलफ्राव दुखु जारलानि गेजेरजोंब्लाबो जिउ खुंबोगासिनो आरोना ओ बर'फोरनि थांना थानायनि गाहाय लामायानो जाहैबाय आबाद मावनाय ओ जायनि थांखाय बिथांमोना आबाद मावनायनि थाखाय आसार जेनबा हासार गोनां जायगा फोरखौ नागिरनानै रायजो जाबोगासिनो आरो बिसोरो जायगाफोरखौ हासार गोनां जायगाखौ ना गावसोरनो सायख' गनानै नागिरनानै ओ लायो आरो बेवनो बिसोरो रायजो जाहैयो आरो गोदोनिफ्रायनो बर'खौ बर'फोरा जेनेबा खारलुं हारि होननानैबो बुंजायो जेनेबा बेसोरो जायगा नायनानै ओ हाफोरखौ नायनानै बिसोरो ओम खारनानै रायजो जाबोगासिनो गोदानै ओम जाय जायगायाव मोसौ मोसा फिसिनो हानायनि खाबु दं ना मो ओ ना मै मोननायनि ओ सुबिदा दं बैफोर जायगायावनो गामि फसंनानै बर'फ्रा रायजो जाबोदोंमोन आरो बर'फ्रा सरासनस्रायै जोबोद दुखु-दाहाखौ सहायनानै खामानि मावनो हा ओम मावनो हाग्रा मोनसे हारि बिथांमोना समायना मुवाखौ मोननो थाखाय ओ नायग्रा मोनसे हारि बर'फ्रा गाहायै आबादावनो सोनारनानै थांनानै थानायखायनो बिथांमोननि रांखान्थियारि बिथिङा मोजां नङा आरोना खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
ओ जायनि थाखाय जिउ खुंनायनि मानखौनो दासिमबो जौगानो हायाखै ओ बर'फ्रा गाहायै थोरि एबा नारानि गाहाय गाहाय न' लुनानै आरो बिसोरनि बे बेराफोरखौ हाब्रुजों लिरनानै रायजो खुंबोदों आरो बर'फोरनि जिउ खुंनाय जिउ खुंनायाव मावनाय-दांनाय, साननाय-हनायफोराव गासैबो ओ बर' नङैफोरजोंनो गोरोबजोबा आरो जियावनो जाया मानो बर'फोराबो ब गुबुन बर' नङै हारि हारिमुनि गोहोमाव फैनानै दिनै गावबा-गावनि जिउ खुंनायनि लामा आरो आद'ब खौनो सोलायनो थाखाय आखायाव लाबाय आरोना बर'फोरनि गेजेराव फालांगि मावनाय साख्रि मावनाय बेफोरखौ साननायनि खाबुआनो गैयामोन आरो गोदोहाय नाथाय दिनै गुबुन हारिफोरखौ नुनानै बर'फ्राबो सोलोंथाइ लानो रोंबोबाय ओ आरो साख्रि मावनो जिउ खुंनायनि आदब खान्थिफोरखौ सोलायनानै गुबुन जौगानाय बर' हारि हारि बर' नङै हारिफोरनि एबा बायदि सोलायनो हमबोबाय आरो गुबुन हारिफोरजों जौगाखानो सोलोंबोबाय गुबुन हारिफोरबायदि उम दावगा फानो गुबुन हारि बायदि फरायनो सोलोंबोबाय आरो ओ जायनि जाहोनाव थाखोसे बर'फ्रा गावसोरनि जिउ खुंनायनि लामाखौ सोलायनानै उम गुबुन जौगानाय हारिफोरनिफ्रायनो आजावनानै लानाय बि बिथांमोनहाबो हो जौगानायनि गोजौ जांख्लायाव सौहैनो ओ हागारबाय आरो हागारबाय होननानै बुंनो नांगोन आरोना बिब्दिनो खायसे बर'फ्रा बिथांमोननि जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय साननाय हनाय गासैआवबो जौगानायनि इसाराखौ होनो हाबोबाय आरो बिब्दिनो गुबुन ओ बर' नङै हारिनि हारिमुफ्रा बर'नि हारिमुआव हो गोरोबफैबाय आरो जायनि जाहोनाव बर'फोरनि जिउ खुंनाय राहा आरो आदबा सोलायबोबाय आरो सोलायबोगासिनो आरो गोदोनि फ्राय दासिमाव उम जों सोलायबोनायखौनो नुबोगासिनो उम बिसोरो दिनै मोजांयै गोथौयै ओ ओंखाम ना बेदरखौ संनानै जानो रोंनो जा ओ रोंनाय जाबोबाय आरो बिसोरबो दिनै न' बांखौ ओ थिं बाला लुनानै बांला लुनानै सिखोन साखोनै खालामनानै समायना महर मुस्रि होनानै रायजो जानो रोंबोबाय आरोना बर'फ्राबो दिनै सोलोंथाइनि गोनांथिखौ मिनथिबोबाय आरो सोलोंथाइ लानानै जिउ ओ मानखौ जौगाहोनो सोलोंबोबाय बिब्दिनो मोजाङै गाननो ओ मोजांयै थानो आरो मोजाङै जिउ खुंनो आदबखौ सोलोंबोबाय आरो होननानै बिब्दिनो बर'फोरनि जिउ खुंनायनि आदबाबो ओ सोलायबोगासिनो आरोना खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
ओ दिनै ओह बर'फोरनि जिउ खुंनाया ओ बेबायदिनो सोलायबोनायखौ जों नुबोदों ओ गोदो हाग्रा बंग्रा बेफोराव खारनानै रायजोखौ जाबोदोंमोन नाथाय दानि दिनाव बेफोरखौ जों नुबांलिआ ओ दा सोलोंथाइ मोननानै जों सोलायबोनायखौ नुबाय बांसिनानो ओ सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो गावनि न'खर गावनि समाज बेफोरखौ जों सोलायबोनायखौ जों नुबोगासिनो आरो ना ओ बेफोरो गासैबो सोलोंथाइनि गेजेरजों जाबोदों खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
बिदिनो जिउ खुंनायाबो सोलायबोदों ओ सिगांनिफ्राय जों साबसिनखौनो नुबोगासिनो उम समायनासिन समायनासिन न'खरखो खुंनो सोलोंबोबाय गामि एरिया लामा सामा गासैखौबो जों साबसिन खालामबोनायखौ जों नुबोगासिनो आरो ना जिउ खुंनायनि सोमोन्दै सावरायनाय आंना एसेनोसै नोंथाङाबो आंजों माबाफोर सावरायनो मोन नामा नोंथां
औ सावरायगोन नोंथां नोंथांनि फोरमायथिनायखौ आङो जोबोद मोजां मोनदों बेनि थाखाय आं नोंथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावो
दा आङो आंनि बुंनो गोनां बाथ्रा एबा सावरायनो गोनां बाथ्राखौ आङो नोंथांनो फोरमायलांनो सानबाय आङो जिहेथु आबादारि आङो आबादखौनो मावनानै जिउ खुङो आबादानो आंनि जिउ खुंनायनि राहा आङो बांसिनै बेसर आबादखौनो मावो नोंथां
ओम
बेसर आबादखौ आङो मोननै रोखोमै मावो एबा मोननै थांखियाव मावनाय जायो गिबियावनो जाबाय मैगंनि थाखाय आङो बेसरखौ फाननाय जायो एबा आबाद खालामनाय जायो मैगं फाननो थाखाय आरो नैथिया जाबाय फसल बेगर बेखौ फाननो थाखाय आङो बानायनाय जायो दा बे बेसर आबाद मावनाया एसेबां मानि गोरा नङा बेसर आबादखौ मोजाङै दिहुनथाइ मोननो थाखाय हासार होनांगौ जायो गुबैयै गोबोर हासार होयोब्ला साबसिन मा होनो गोबोर हासार होनायाव जोंहा बांद्राय रां खरसाबो जाया जिहेथु बेनिखायनो गोबोर हासार होनायानो बयनिख्रुइ साबसिन होननानै जोङो बुंनो हायो आरो बे गोबोर हासार जायो होयोब्ला फिथाइफ्रा मोजाङै देरो आरो बिफाङाबो मोजां जायो बिफां मोजां जायोब्लानो फिथायाबो मोजां जानायनि आसा थायो नोंथां दा जोङो बेखौ बोरै गायनाय जायो एबा बोरै मावनाय जायो होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो बे बेसर थिलि बे हाखौ जोङो सिगाङावनो ट्रेक्टरजों हालेबनानै लाग्रोनो गोनां जायो ट्रेक्टरजों मोजाङै हालेवनानै लाखांनायनि उनाव बे हाखौ जोङो दोनहाबनो नांगौ बेनि उनाव जोङो दै फसल जोलै बेगरखौ जोङो ओ बेवहाय फोनाय जायो बेबायदिनो गामला एबा माबा मोनसे आइजेंफोराव लानानै बेखौ फोनाय जायो आरो नोंथां ओरैहाय बे फसल जोलै बेगरखौ जोङो सायख'नो नांगौ जायो मानो होनोब्ला माखासे फसल जोलै बेगरफ्रा मोजां नङा एबा खम जेरै ओ खम मानदान्दानि जोंहा बांसिन दिहुनथाइ मोननांगौआनो जोंनि गुबै थांखि जों आबादारिफोरनि थाखाय जोंहा बांसिन रां आरजिनाय बांसिन बिबांनि मुलामफा जानाय बांसिन दिहुनथाइ मोननाय बेफोरनो जोंनि आबादनि गुबै थांखि आरो नोंथां बेनिखायनो जोंहा गोजौ मानदान्दानि फसल जोलै बेगरखौ सायख'नो गोनां जानो जाथारो बेनिखायनो आङो आ निजा हारसिङैनो माखासे बोरोन जोलै जाबनाय एबा हाइब्रिद खालामनाय बे फसल जोलै बिगरखौ आङो ओ बेखौ आं सायख'यो बेखौनो आं फोनाय जायो आरो नोंथां दा बेखौ फोनायनि सिगांनो आङो बेनि सोरगिदिं माखासे बेराफोर होनाय जायो बेराखौ आङो सिगां समाव औवाजोंनो बेखौ हेबनानै जेवरा होयोमोन नाथाय आथिखालाव जेवरा होनाया जोबोद ओ बे समा थोलिया आरो गोबां बिबांनि हाजिरा खरस बोनांगौ आरो बेनि थाखायनो आं आथिखालाव बेखौ ओ प्लास्टिकनि बे जे बेखौ बायो आरो बेखौ बायनानै आङो सोरगिदिं आ बेसरथिलिनि आ बाहागोफार बाहागोखौ बेंख'नानै आङो बे बेरा होनायखौ खालामो बे बेरा होनायाव नाथाय औवाखौबो गेजेर गेजेर होफानांगौ जायो नोंथां आरो बेबायदि होब्लासो जोंहा मोजाङै बे बेराया मोजां जायो बेरा होनायनि गोनांथियानो जाहैबाय नोंथां बेवहाय मोसौ बोरमाफोर हाबनो हायो मोसौ बोरमाफोर जुदि हाबोब्ला बे फसलफोरा गाज्रि जायो एबा बिसोरो जुदि जानांगौब्ला गासै फसल ओ फसलानो बा बे सरनि फसलानो बेयो मा जानो हागौ ओ जोबस्रांजोबनो हागौ बेनि थाखायनो जोङो बे बेरा होनायखौ खालामथारनो नांगौ आरो ओरैबायदि जायो माखासे ओम खायसे मानसिफोरा मोसौ बोरमाफोरखौ बेबायदि खाया हगारनानै होयो आरो बेबायदियाव ओ नोंथांनियाव जुदि हाबोब्ला बेफोरबायदि सुबुंफोरा ओ गावसोर मोसौ खायिखौ दायखौ ओ सिमान लाया गुबुन बे आबादारिफोरखौसो दाय होयो आरो मा बेनिखायनो जोङो बेरा होनाया जोबोद गोनांथार आरो बेनि अनगायैबो आङो बे ओ बेसर आबाद बे बेसर आबादखौ आ आङो मोजाङैनो मावो बेनिफ्राय आं गोबां बिबांनि रां आरजिनो हायो बेखौ आङो ओ फसल जोलै बेगरखौ आङो गुबुन गुबुन जायगायाव दैथायहरो आरो आंहा बेजोंनो गोबां रां आरजिनो हायो आरो आंहा जिहेथु बेसरनि बे आबाद मावनाया ओ गासै सेजौ बाजि बिगासोनिबो बारा जायो बेखायनो आंहा थोजासे बिबांनि रांखावरि आरजिनो हायो आङो ओ बुंनो था थाङोब्ला बाजि लाखनिबो बारा आं बोसोराव खामायो। बेजोंनो आङो सम